हे हेलौ
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां ओ नोंथाङा बोरैहाय दङ?
आङो दासान्दिथ' मोजाङैनो दङ नोंथां उम खौरांफ्रा मोजाङानो आंना दासान्दि।
बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङना?
अ सावरायजागोन दे नोंथां आं दासान्दि ओरैनो फ्रियैनो दंथैयो।
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों ओ बर'फोरनि दोरोङारि गानाय जोमनायनि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन।
नंगौ
औ
औ
ओ बिदिब्ला आं नोंथांनो बे बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि सायाव एसे फोरमायना होग्रोनोसै ना? ‌
फोरमायजागोन दे नोंथां।
औ ओ थिग बेबादिनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय होमब्ला जोंहा ओ गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोङो माने जोबोरै बांसिनै जों हा गुबैयै हिनजावफोरनिया दख'ना बा अग्रं दख'ना बेफोरबायदि ओ दङ आरोना जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बैफोर दख'नाखौ माने गावनि आखाइजोंनो बा बेफोरबायदि दानानै जोङो गाननो हायो आरो। औ बेजों लोगोसे जेरै जोंना हौवासा हौवाफोरनाबो जेरैहाय जों गामसा थायोबा जों गामसाफोरखौबो माने गावबा गावनि आखाइजोंनो जोङो दानानै बा फाननो हायो आरो बेबायदिनो थिग बेबायदिनो जों -हा माने जि ओ बेफोरबादि जि दानो गोनांबा जोंहा गोदो गोदाय समावथ' जों बांसिनै बा तातकाल बा बिदिनो हिसानसालि बानायनानै जों ओ गोदो गोदायनि दिनाव जों माने साफ्रोमबो न'खर न'खरजों बा हि हिसानसालि थानायखौ नुनो मोनोमोन आरोना? जोंहा माने आथिखालाव दा जोङो सा साफ्रोमबो मानसिनि न'खराव बा बेफोरबादि जोङो जि दानायखौ नुनो मोनलिया आरो। जायनि जाहोनाव जोंहा बुंनो थाङोब्ला जेरैहाय जोङो मिसिन बा बायदिसिना गोबां माने जि दाग्रा ओं ओंखारबाय बेनि जाउनाव जोंहा माने बे आखाइजों दानाय जि दानाय लुनाया जोंहा एसे गोमालांनो हम नाय बादि जाबाय आरोना?
नंगौ थारैनो।
जोङो बुंनो थाङोब्ला बे जोङो गांसे जि दानो बा गांसे जोङो दख'ना दानो गोनां - बा गिबियाव जों जोंनोबा खुन्दुं नांग्रोगौ बे खुन्दुंखौ जोङो बाजारनिफ्राय बायना लायनांगौ जायो। जायो जेरैहाय जों खुन्दुंआ गोबां रोखोमनि थायो जेरै जोङो मासरास बेबादिनो फलेसतार बेबायदिनो फुथिया बेबायदिनो गोबां रोखोमनि थायो आरोना? बेफोर खुन्दुंफोरखौ जोङो बाजारनिफ्राय लाबोनानै जों जेब्ला बेखौ माइदि होयोबा बेखौ जोङो माइदि होखांनानै जों सोंनाय जायो। सोंनानै जोङो बेखौ खुन्दुंखौ थुनना लाग्रोनाय जायो थुनना लाखांनायनि उनाव जोङो तातकालाव बा बि हिसान सालियाव जोङो सों सोनाय जायो अब्ला जों बेखौ दानाय जायो आरोना।
नंगौ थारैनो।
बेनि उनावहाय जोङो आथिखालावथ' जोङो बेफोर दख'ना जिफोरनि गाबफोरखौबो जोङो गोबां रोखोम नि मोनो आरो गोदो गोदाय जों माने बेफोरबायदि गाबखौ मोननो थाङामोनबा जों गोदो गोदायनि समावहाय जों बा मिथिंगायाव मोननाय फिथाइ बिलाइ रे दा बेफोरनिफ्रायसो जोङो माने बैफोर ओ ओम गाननाय जोमनायनि गाबफोरखौ जोङो फुननांगौ जायोमोन आरो ना आथिखा आथिखालावथ' जोंहा दा गोबां रोखो रोखोमनि मोनो बा जोङो बेबादिनो आरो जोङो बेयाव जिखो जेब्ला दाखाङो जों बेखौ बा एसे गोबाव सम लायो जोंहा आगायजों दाननायाव अब्लाबो जों जों माने गाननो मोजां जायो आरो। आखायजों दानाया बेजों लोगोसे जोंहा ओ बेयाव जोंङो जे जेब्ला जोङो दख'ना हांसोखौ दाखांनो जोहा बेयाव आगर एरनो एरनोबो हायो बेयाव आगरखौ जोङो गोबां रोखोमनि आगर दङ जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जेरैहाय जों ओ बिग्रि बिबार बा बेबायदिनो दाउस्रा मोख्रेब लाव बेगर हाजो आगर बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आगर दङ आरोना जोंहा बेखौ गोदो गोदाय स नि फ्रायनो माने जोङो बेफोर आगरफोरखौ बा जोङो गोदो गोदाय एरबोखादों बुंनो थाङोबा जोंहा गोदो गोदाय दायनि आइजोफोरा बा जोङो गोदो गोदायनि आइजोफोरखौ जोङो हिनजाव गोदान बा हौवा गोदान नायनो थांनायाव जोंहा जेब्ला हिनजाव हिनजाव हिनजाव गोदा ना जेब्ला हि दानो गोरों बा बर गोदानलालायनो थांबाथाय जेब्ला बिसोर जि दानो गोरों बेफोरबायदि बासो जोङो सि लानो गोरों बेफोरबायदि बुंबासो जोङो माने हिनजावखौ जेनेबा न'आव हाबानि दिन थारिखफोरखौ थिग खालाम बिदि होनना जों मिथिनो मोनो आरोना। ओ गोदो गोदायनि आइजोफोराथ' माने गासैबो जि दानोनो गोरों गोजामोन होनना जों मिथिगौ एबा आगरनो आथिखालावथ' जोङो गोबां आइजोफोरानो जि दानो रोङाबा आगर एरनो रोङा जालांबाय आरो ना जायनि जाउनाव जोंहा माने आथिखालाव माने जों खम समनि गेजेराव गेजेरावनो गोबां माने जि दानो हायो जेरै जोंहा मेसिन दङ जोङो मेसिनफोरनि गेजेरजोंनो जोङो माने जिखौ खम समनि गेजेरावनो जोङो नोंनो मा रोखोमनि दख'ना नांगौ बा मा रोखोमनि गानग्रा नांगौ जों बेफोरखौ मोननो थाङो आरोना आथिखालनि दिनाव
नंगौ थारैनो।
थिग बेबायदिनो जोंहा जेरै जों आर'नाइ जों आर'नाइफोरखौबो माने खम समनि गेजेराव नोंनो मा रोखोमनि आगर नांगो जों बेफोरखौ दिहुननो हायो जोंहा गोदो गोदाय जोङो मोनसे ओ बाथ्राखौ खोनायो जे जोंहा माहोनो सासे सासे ओ आइजोआ माने गावनि गावनि हौवानो जेनबा दावहा नांनो थांनायाव बे गावनि फिसायनो जेनेबा खम समनि गेजेराव बाय हरसेनि गेजेराव जोबोद दुखु खस्थ' बाबो हरसेनि गेजेराव खुन्दुं थुननानै बा खुन्दुं सोननानै बेफोरबायदि बियो जि दानानै माने गावनि आखाइजोंनो माने आरननायखौ हरनायखौ जों मिथिनो मोनोमोन आरो ना। जेन गावनि फिसायाबा दावहा नांनानै देरहाबोयो बा बेनि थाखाय जोङो मिथिनो मोनो आरो।
नोंगौ
बेजों लोगोसे जोंहा बुंनो थाङोबा आरो दंबावो जे जोङो गोदो गोदायनि समावहाय जोंहा ओ जेनेबा जोङो नांगौ रोखोमनि खुन्दुंफोरखौ मोना मोन बेनिखायनो बिसोर इन्दि एम्फौ फिनानै बा बेनिफ्राय बिसोरो फिथोब बानायनानै बा खुन्दुं थुननानै बिसोरो गोबां माने गानग्रा बा जोमग्रा बेफोरबायदि फास्रा खालामनायखौ जोङो मोनथिनो मोनोमोन आरो। ओ आथिखालाव माने गोबां आइजोफोरखौबो जोङो जि दानाय बा बेफोरबायदि ओ जि दानानैबो जोङो बेफार फालांगि खालामनानै जिउ खुंनायखौ नुनो मोनो आरोना गोदो गोदायनि समावथ' जोङो साफ्रोमबो माने जि दानो गोरों बेफोरदिनो आथिखालाव मानो जों गोबां मेसिनफोरनि गेजेरजोंसो जों दानायखौ नुनो मोनो बा जोङो खम समनि गेजेराव बा बाजारफोराव बायनानै गाननायखौसो जों बांसिनखौ नुनो मोननाय जायो आरोना।
नोंथाङा बे गाननाय जोमनायनि बेलायाव माबाफोर ओ फोरमायनो सानदोंबा फोरमायजागोन नोंथां
ओ नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जे नोंथाङा जोंनि बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि सायाव आंनो गुवारैनो फोरमायलांबाय नोंथांनि जिखिनि फोरमायनाय बेखौ खोनानानै खोनासंनानै आं जोबोद खिनि एक्सपिरियेन्स मोनदों थारैनो नंगौ नोंथाङा गासैबो खोथाखौनो जोंनि बर' हारिनि जि गाननाय जोमनाय दानाय लुनायनि नोंथाङा फोरमायलांबाय दा जोङो जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय होननांगौ गाननाय जोमनाय नायनि खोथाखौ आं बुंनो थांनि दा गनाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनि बर' हारिनि सासे आइजोआ जुदि ओ गोमो गाबनि अग्रं दखना गाननानै गस्ला गुफुर गाननानै बा गोथां गोजा गाननानै जुदि आर'नाइ फालि लायोब्ला बेखौ माने आथिखालनि दिनाव आथिखालनि दिनाव बेखौ माने जोंनि भारत हादरावनो बर' आइजो होननानै सिनायनाय जायो एबा मोनथिनाय जायो दा बेनिखायनो जोङो बे जोंनि आर'नाइ आरो बे अग्रं दखनायानो जाबाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे सिनायथि आरो बेराफारसे जुदि सासे हौवा मानसिया एबा सासे हौवा मानसि या जुदि गामसा गानानै आर'नाइ फालि लानानै जुदि गस्ला गो गस्ला गानोबा गस्ला गु फुर गानोबाबा गामसाया जोंना गोथां गामसाखौनो जों बांसिनै दिनैनि दिनाव जोङो बाहायो जोंहा गोथां गामसा आर'नाइनि गोथां गामसा लोगोसे आर'नाइ फालि बेखौ लायोब्लानो माने जोंनि भारत हादराव गासैबो मिथियो जे बेयो माने बर' हारिनि सासे सुबुं बेबायदि दियैनो माने जोंनि गाननाय जोमनायजोंनो जोङो माने जोंनि हारिनि सिनायथिखौ जोङो होनो हायो नङा होनबा नोंथां
दिनै ओ जिखिनि ओ जोंनि जि ओ बर' हारिफोरनि बर' हारिनि गेजेराव जि गाननाय जोमनाय जोंहा दिनैनि समाव आरो मा खालामनायखौ जों नुनो मोसै माने जोंहा आर'नाइनि गस्ला खालामनानै जों बैसागो बोथोरफोराव ओ मोानायखौ जों नुनो मोनो आरो बायदि सिना बेबायदिनो प्रग्रामफोराव फांसनफोराव जोङो बेबायदि माने आ आर'नाइ लानानै आर'नाइनि गस्ला गाननानै गामसा गाननानै हौवा मानसिफोरा आरो हिनजाव मानसि मानसिफ्रा जेनेबा अग्रं दख'ना गाननानै खानाय खाथबनानै बा खर'याव आर'नाइ फालि फानना लानानै आर'नाइ फालिजों मोसानायखौ जोङो बेबायदिनो फांसन प्रग्रामफोराव नुनो मोनो बेफोरनो जों जोंनि हारिनि मोनफा मोनफा सिनायथि
ओ लोगोसेनो दिनैनि दिनाव ओ दिनैनि दिनाव जोंनि जि नोंथाङा आगोलावसो बुंलांनाय बायदि जोंनि गामियावनो ओ साल खुनथा गायनानै हिसानसालि खालामनानै माने थाथखालजों जोङो बायदिसिना आर'नाइ एबा ओ अग्रं द ना बा ओ लांगा द ना बेफोरखौ जोङो दानायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालनि समाव जोंनि गामि ओनसोलाव माने बेफोरबायदि गोबांखौनो जों दानाय नुनो मोनलि या आरो नुयोब्लाबो जोङो खम बिबांनि दानायखौ नुनो मोनो बेनि जाहोनानो जाहैबाय आथि खालनि समाव गोनोखोयारि आदबजों बायदिसिना माने बेबायदि हेन्दलुम टेक्सटाइल एबा अइभिंफोर खुलि नानै अइभिंफोर फंसंथान बेबायदि फसंथान खुलिनानै माने ओ खायसे मानसिफोरा माने फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो जाय वेबिं एबा फसंथानफोराव माने गोबां बर' आइजोफोरखौ माने लांनानै बिथांमोननो माने दानायनि मुङाव हाजिरा फैसा हरनानै बा मा हिसाबै फिसा हरनानै माने बिथांमोनखौ दानो होयो आरो मेसिनजों दानो होनानै माने बा बेफोरखौ फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय गोथो गो दायनि जि जोंनि न'आवनो दानानै आर'नाइ फालि दानानै न'आवनो माने लांगा दख'ना अग्रं दख'ना दानानै जि गाननाय जोमनायमोन बेफोर गाननाय जोमनायखौ गानो बा जोमो बा जोङो माने साबसिन मोनोमोन आरो आथिखालनि मेसिनजों दानाय जिनिख्रुइ माने गोदोनि दिनाव न'आव दानाय जिया माने साबसिन जायोमोन। आरो जोङो जोंहा हिनजाव फोरनि गाननाय जोमनाय होनो ओ गाननाय जोमनाय दख'नानि खोथाखौ बुङोब्लाथ' जोंहा बेयो मोननै रोखोमनि जाहैबाय। नङा होमबा नोंथां? जेरैहाय लांगा दख'ना आरो अगन अग्रं दख'ना दा लांगा दख'नाखौ जोङो बायदिसिना फुजा फोरबोफोराव थाङोब्ला बायदिसिना फांसन प्रग्रामफोराव थाङोब्ला बाजारफोराव थाङोब्ला बबे बेरायनो थाङोब्ला आलासि जानो थाङोब्ला हाबाफोराव थाङोब्ला टाउन नोगोराव थाङोब्ला जों बे लांगा दख'नाखौ गाननानै थांनाय जायो।
आरो लोगोसेनो अग्रं द ख'नाखौ जों न'आव थायोब्ला खामानि दामानि मावोब्ला एबा दुब्लि फोथारफोराव ओंखारलाङोब्ला जोङो माने बांसिन बर' आइजोफोरखौ जोङो न अग्रं दख'नाखौ ओ गाननाय नुनो मोनो आरो नों थां नङा होमबा? दा अग्रं अग्रं दख'नाखौ जोङो एसे माने मा रोखोमनि नुयो एस से बसथा रोखोमनि बसथा बायदि नुयो आरो जेनेबा अग्रं-अग्रं-अ दख'नाय बेबायदि जायो आरो बे अग्रं दख'नाया एसेबां गोलाव जाया माने बै अग्रं दखनाया जेनेबा ओ पास फिट बा सय फिट एसेसो ओ गोलाव जायो आरो। ओ दा बेबायदिनो अग्रं दखनाखौबो जोंनि औ औ। ओ अग्रं दख'नाखौबो जोंनि गामि ओनसोलाव माने गोबांखिनि जोङो बर' आइजोफोर खौबो गाननाय नुनो मोनो आरो नोंथां। नङा होमबा? आरो बांस सिन माने जोंनि हिनजावसा गथ'फोरा दानि लाइमोनफोरा माने बांसिनानो ओ लांगा दखनाखौ जों गाननाय नुयो। दा नोंथाङाबो आरोबाव जुदि फंनैसो बिबुंथि लाखिनो जुदि गोसोबा ला खि बावनो हागोन आरो गाननाय जोमनायनि सायाव।
ओ बिदिब्ला आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो सानदों। जेरैहाय जोंहाथ' ओ हा बायाव गाननाय बा बेफोदि दख'नाखौ जोङो हिनजाव गोदानानि दख'नाखौ दख'ना थावसि होनो। नङा होमबा? ओ बेजों लोगोसे जोंहा माने आरोबाव जोंहा हिनजाव गोदानफोरखौ जों माने खायफा खायफा बे दख'ना थावसिखौ गानालासिनो जोंहा गोसोमनि अनगा गोबां रो दख'नाखौ गाननानै माने जोङो अब्लाबो माने ओ बर' हारिनि सिनायथि हिसाबै जों आ र'नाइखौ लाफानायखौ नुनो मोननाय जायो आरोना। उम बे जिहेथु जोङो बे ओ द खना थावसि ओ नोंथाङा बे दख'ना थावसिखौ नोंथांमोननि ओनसोलथिं सोरबा आखाइजोंनो दायो नामा नोंथां बेखौ फोरमायनो हागोन ना?
नंगौ नोंथां। ओ दिनैसिम गामि ओनसोलाव बो जोंनि दानाय लुनाया जोबलांजोबनायखौ जों नुनो मोनाखै। खायफा खायफा न'खरफोराव दिनैसिमबो माने जोङो बे दख'ना थावसिखौ जों दानायखौ नुनो मोनबोदों आरो ओ जोंनि गामि ओ सोलाव गोबाङानो बे दानाय लुनायखौ खम खालामबाय नालाय आथिखालनि दिनाव जुदि सोरबा न'खरसे न' नखरनैबा सोरबा साफा सानैया जुदि दख'ना थावसिफोरखौ जुदि हिसानसालि बानायनानै हिसान खुन्थायाव था खालजों दानानै जुदि फानोब्ला आरो जों मा बेनिफ्राय रांफोरखौबो ओ आथिखालनि जुगाव एस एसे बारा मोननाय जाबाय आरो। मानो होनना बुङोब्ला ओ ओ अइभिंफोराव जायखिजाया मिसिनारि आगजुफोरजों दानाय दख'ना आरो न'आवनो थाथखालजों दानाय दख'ना फारागथि गोबां दङ न'वावनो दानाय दख'नाखौ माने दानि जुग